हेलौ नोंथां
औ नोंथां
दा जों आबादारि एबा बोथोरारि रंजाथाइ फोरबोनि बागैनो जों सावरायगोन नोंथां
औ
ओं दा नोंथां बोथोर एबा आबादारिखौ बिथा खालामनानै जाय रंजाथाइ फोरबोखौ खुंनाय जायो बेफोरखौनो बोथोरारि
अननानै अननानै गोसा गोसा बुंलाय नोंथां खोनानो असुबिदा जादों
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों अननानै एसे गोसा राव जों खोनानायाव सुबिदा जादों
दानिया जों सावरायनो लानाय आयदाया जाबाय आबादारि एबा बोथोरारि रंजाथाइ फोरबो नोंथां खोनादों नोंथां ओं हेलौ बोथोर एबा आबादखौ बोथोर एबा आबादखौ बिथा खालामनानै जाय रंजाथाइ फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो बेफोरखौनो बोथो- रारि एबा आबादारि रंजाथाइ फोरबो बुंनाय जायो नोंथां बर सुबुं समाजनि आबादारि रंजाथाइ फोरबोफोरा जाबाय नोंथां
औ
बैसागो मागो खाथि गासा हाल जुरिजेननाय हाल जांख्रा गसा लाजेेननाय बाख्रि गायसननाय माइ नायहैनाय माइनाव बरायनाय ओंखाम गोरलै जानाय बाख्रि दांनाय नोंथां खोनादोंना नोंथां
नंगौ नोंथां
दा आङो बेफोरनि गेजेरावनो ओ गसा लाजेननायनि बागै आं एसे फोरमायनि नोंथां
देलाय फोरमायलाय नोंथां
ओ माइसालि माइ गायनायनि समाव गिबियै गसासे ओ गायजेननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ
ओम न'खरनि गुबै हिनजावा न'नि फ्राय लानानै थांनाय प्रसाद लाइजौलाइफोरखौ ओ गायजेनगोन हायाव ओ सानजा सा खनायाव लायजौ बनानै प्रसादफोरखौ होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मुङै बावो। बबेबा बबेबा जायगायाव ओ साथि सावनाय नुनो मोनो नोंथां। ओ गसा लाजेननाय समाव आरो ओ माइनाव बुरिनि मुङाव बाउनायनि उनावनो न'नि गाहाइ
हिन्जावा माइखौ गायजेनो नोंथां।
औ।
बे गायनाय समाव गुबुन गुबुन गायग्राफोरा ओ दंथाय लायनानै एसे रंजा बाजा खालामो। बे रंजा बाजा जायाव मेथाइफोर खननाय जायाब्लाबो हाब्रुजों खुबैनाय ओ देग्लाय माइया बाख्रि बुंलाय जागोन बायदि खोथाफोरखौ बुंनाय जायो नोंथां। बेफोरबायदि ओ रंजा बाजा खालामनायनि उनाव जयै माइखौ गायलायो नोंथां। दा आथिखालाव बेफोरखौबा नुगोनना नुला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ अन्नानै खनसे बुंफिननो नामा नोंथां सोंलुखौ।
ओ जेनेबा गोदोनि समाव जेरै अ गोदोनि समाव जेरै आं दहाय बुंलांनाय बायदि नङा होनबा? माइ जेनेबा गायजेनबाथाय बिब्दि खालामामोन नङा होनबा? जेनोबा गोदो गोदाय माइ गायजेनब्लाथाय जेनेबा ओ बेखौ गसा लाजेननाय बुङो नोङा होनबा?
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नों
जेनेबा बबेबा बबेबा जायगायाव जेनेबा साथि सावनाय नुनो मोनोमोन जाहैबाय बे फोथारबारि आव आरोना मायनाव बुरैनि मुङाव बावनायनि उनावनो न'नि गाहाय हिनजावफोरा माइखौ गायजेनो नङा होनबा? बे गायनाय समाव जोंना गुबुन गायग्राफोरा दंथाइ लानानै एसे रंजा बाजाबो खालामोमोन जाहैबाय बै गायगोन खालि। बे रंजा बाजायाव मेथाइफोरबो खननाय जायोमोन जाहैबाय। ओ हाब्रुजों खुबैनाय ओ देग्लाय माइया बाख्रि बुंलायनाय जागोन बायदि खोथाफोरखौ बुंनाय जायो आरो नोंथां आरो बेफोरबायदि रंजा बाजा खालामनायनि उनाव जयै माइखौ गायोमोन जाहैबाय दा आथिखालनि जेनेबा माइ जेनेबा फोथाराव थांगोन, थांनानै माइखौ गायगोन बेफोरनि बागै नोंथाङा माबा बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा? बोरै गायो।
औ नोंथां। ओ नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो जि गोदोनि समाव ओ जि बर'फोर होननानै बुङोब्ला बिथांमोना जे आबादखौनो जि गाहाय होननानै सानबो
जि माइ आबाद गायनायनि सिगां सिगां नोंथां बुंनाय बायदिनो जि मोनसे ओ जि फुजा होनानै बा माइ गसासे गायनानै जि रंजानाय जि मोनसे ओ थासारि नैबेखौ बिथांमोना खालामामोन। ओ नाथायबा आथिखालनि समाव बिथांमोना जे गोदोनि नैबेफोर जे नेमखान्थि नैबे बेफोरखौ ओ आथिखालाव ओ नागारबाय होननानै आं बुंनो सानो ओ मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव आं बिथांमोननि जि माइ गायनाय आदब ओ नैबेखौ बिथांमोननि नोंथां बुंनाय बायदि गोदो फालिबोनाय जि आदब नैबेखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायाखै अदेबानि बेनि सोलायै बिथांमोना आथिखालाव जि माइ गायखांनायनि जि जोबथा सान बेथ' गायै गायै माइ गायनानै ओ जाय सानाव बिथांमोननि जि आबाद मावनाय जि माइ गायनाय नैबे जोबथा सान नैबे समाव बिथांमोना जि हाल जांख्रा मुंनि मोनसे जि फोरबो ओ नै बेखौ बिथांमोना फालिनाय जायो उम जायनि गेजेरजों बिथांमोना जे माखा से माने रंजाथाइ जि हाबा माने बेफोरखौ मावनाय जायो जेरैहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो हाब्रु फोनलानाय माने बिदि जि रंजानायनि हाब बा नैबेखौ बिथांमोना जे गावसोरनि जि आबाद मावनाय जि जोबथा सान नैबे रंजानायनि खुसिजोंनो बि थांमोना नैबे हाबाखौ मावनाय जायो। ओ बेवहायनो बिथांमोना नैबे जोब था सानखालि जिहेतु ओ माइ गायनो थाखाय ओ हाजिरा बा खामला लायालाबासिनो ओ बिथांमोनहा जे गावसोरनि नखर खाथिनि बा गामिनि सुबुंफोरखौ जयै लानानै जि खौसेयै नैबे जोबथा माइ गायनाय हाबाफारि नै बेखौ ओ बिथांमोना खालामो
नंगौ नंगौ नंगौ
आंनि मोथिनाया बेनो नोंथां
नंगौ नंगौ
नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा
हाल जांख्रानि सोमोन्दैनो आं एसे बुंनि नोंथां
औ
ओ हाल जांख्राखौनो जेनेबा नांगोल जांख्राबो बुंनाय जायो नोंथां।
औ
उम नांगोल जांख्रा रंजाथाइ फोरबोफोरखौ रंजा बाजायै खुंनाय जायो नोंथां बे फोरबोखौ ओ मोननै थाखोआव खुंनाय जायो नोंथां।
औ
सिगां थाखोआव हालवारियावनो खुंनाय जायो आरो उननि थाखोआव न'आव फैनानै खुंनाय जायो नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां
मेसेंनि आबाद मावनायाव हाल जांख्राखौ खुंनाय जाया नोंथां दैज्लांनि आबाद मावनायावल' हाल जांख्राखौ खुंनाय जायो मेसेंनि आबाद मावनायाव बे माबाखौ फोरबोखौ नुनो मोननाय जाया नोंथां हाल जांख्रा सोदोबखौ आर ना
औ
दैज्लांनि आबाद मावनायावसो खुंनाय जायो सोरनिबा न'खराव दैज्लांनि आबाद आबाद मावनायनि खामानिया जोबनोसैब्ला गामिनि सासे मानसिया ओ थादेरनानै मावदेरनानै होयो आरो सानैसो एबा साथामसो खामानिखौ सानसेयावनो फोजोबो नंगोना नङा नोंथां नंगौना?
औ थारैनो नंगौ।
हाल एवनाय खामानिया जोबनाय लोगो लोगोनो हाल बारियावनो खामानि मावग्राफोरा नांगोल जुंगालफोरखौ लावथिजों थे एबा थाथा बुनानै जौ लोंनाय मेथाइ खननाय रंजानाय बाजानाय खालामो नोंथां। बे समाव आरो ओम बे रंजानाय बाजानायाव माइ गायग्रा हिन्जावफोराबो गावसोरनि खामानिखौ दोनथ'नानै लोंनाय जानाय आरो रंजानाय बाजानायाव बाहागो लाफायो नोंथां।
औ।
बे रंजा बाजानाया बारानिफ्राय बारा जायोब्ला हालवारिनि हाब्रुफोरखौनो ओ लानानै मानसिफोरनि मोदोमाव ओ सारनानै होनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ।
नंगौना नोंथां? उम उम हाल जांख्रानि रंजानाय बाजानायाव खननाय मेथाइफोरनि जेबो थि थाया। जेरै बैसागो मागोआव जेनेबा मेथाइ खननानै जोंङो ओ बरायनाय नुयो नङा होनबा बोसोर गोदान फोरखौ बे समाव हाल जांख्रा समाव बिदि मेथाइ खननाय थि सोदोब नुनो मोना जाहैबाय नोंथां। उम सरासनस्रायै बैसागोआव खननाय मेथाइफोरखौ रंजा बाजा ओ खालामनाय नुनो मोनो नङा होनबा नों थां बैसागोफोराव उम सरासनस्रायै नांगोल जांख्रानि जेबो थि सान थाया बे बैयाव जेनेबा बैसागोआ एक थारिगाव जागोन बिबदि मोनसे नेम थायो नङा होनबा एक थारि कआव जोंङो बैसागु खुंनांगौ होननाय जोंङो मोनसे नेम थायो होनबा मान बैसागो नोंङा होनबा बे हाल जांख्राया बेबायदि थि सानथाया जाहैबाय नोंथां।
औ थारैनो।
फोथारनि रंजानाय बाजानाया जेबोला मावग्राफोरा गावबागाव न'आव थांनानै दुगैयै लोबै हाल जांख्रा जानायनि न'आव नुजाहैनानै जयै लोंङै रंजा बाजा खालामहैयो बे रंजानाय बाजानायाव फोथाराव हेफाजाब हैनो हायि मानसिफोरा उम जौ लानानै रंजा बाजा ओ खालामफायो नोंथां। जेनेबा बर' समाजफोराव जेनेबा फोथाराव थांनो हायाब्लाबो जेनेबा हेफाजाब होग्रा मानसिफोर थायो होननाय जोंङो खोनानो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
उम उम। दा जोंङो गोबां सावरायबाय नोंथां।
औ नोंथां।
थाखाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां उनाव गोबां सावरायफिनगोन गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।